थां
औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ गोजोन सानजौफुंनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
ओ नोंथाङा दासान्दि फ्रियैनो दं ना?
औ नोंथां फ्रियैनो दोङो आं दासान्दि।
औ औ ओ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ जोनोबा जोंहा ओ आथिखालाव माबादि जिउखौ जों खुंलांनो हायो आरो माबादि जिउ खुंनाय राहा दङ बेनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओम जिउ खुंनाय राहा होनोबाथ' ओम फोरमायनो हागोन जिउ खुंनाय राहा होनदोंना औ जिउ खुंनाय राहा जिउ खुंनाय राहा होनोबाथ' जों गासैबो ओ सुबुं माहारिफोरा मिथिखायो होनबाना ओ जिउखौ मारै खुंनांगौ आरो जिउ खुंनो राहाया बोरै बोरै जायो एबा माबोरै माबोरै जायो? ओम जों जिउखौ खुंनो थाखाय ओम एबा संसार न'खर संसार एबा न'खरखौ ओ खालामलांनो थाखाय एबा दैदेनलांनो थाखाय जोङो ओ सासे सेंग्रा आरो सिख्लानि ओ रासिन एबा गोरासिन मोनसे सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दोखौ जोङो ओ मोनसे बानदोजों खानाय जायो बेनो जाबाय हाबा हाबा जा ग्रोनांगौ एबा हाबा खालामखांनायनि उनाव मोनसे संसार जागोन एबा न'खर जागोन बेयाव जोंहा जिउ खुंनांगोन मानो होनबा थैजासिम जोङो जिउ जालांनांगोन नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो ओ सिउ जानांगोन जिउ खुंनाय राहा होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जिउ खुंनो थाखाय एसेबां खहस नङा एबा ओ ओ जिउ खुंलांनो थाखाय ओ जों ओ खामानि मावनांगोन आरोना नोंथां जायखिजाया खामानि मावनांगोन जायफोर जायखौ जोङो जिउखौ ओ जोङो मोजाङै खुंलांनो हायो एबा जोंनि आंखालफोरखौ सुफुंनो हानाय बेफोरबायदिनो जोङो खामानि मावनांगोन आरोना बे खामानियानो जाबाय जोङो ओ खायफा खायफाया आबाद मावो एबा आबादनि आबादजोंनो ओ गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो एबा ओ गावनि न'खर संसारखौ ओ जालांनो हायो आरो खायफा खायफाया बेफार फालांगिफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनो जेरै बायदिसिना बेफार फालांगि जेरै अमा बोरमा दाउ बेफोरबायदिनि फालांगिखौबो होनाय नुयो। आरो बिदिनो ओ साख्रि एबा सरखारि साख्रि एबा प्राइभेट जब बिदिनो ओ मावनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ डिफेन्सनियानो जा ओ बा इदि टिसार माने मास्टार एबा ओ प्रफेसार बेफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जिउ खुंलाङो बे बेफोरबायदि सोर सरखारि साख्रि मावनायाव एसे जिउ खुंनायाव हर'सिन जायो आरो मानो होनब्ला ओ बेथनखौ ओ उम थामजि दिननि उनावनो बेथनखौ मोनलांबाय थायो बिदिनो। गावबो ओम खामानियाव थानांगौ बिदिनो खामानियाव थायाब्लाबो सुथि लानानै न'आव फैब्लाबो ओ फैसाया हाबो आरोना बे फोरबायदियाव ओ मोजांसिन ए बा जिउ खुंनो थाखाय ओ मोनसे ओ मा होनो खाबु मोनो आरोना। ओ बि दिनो ओ जोङो ओ गासैबोथ' साख्रि मोननाया माने जोंनि माबायाव नसिबाव गैया एबा खाफालाव गैया ओ जिउखौ थ' जों जालांखानांगोन जिउ जिउ थासान्दि स' जोङो संसार एबा न'खर गावनि ओ खामानिखौ मावलांखानांगोन बेनिनिखायनो ओ आबाद ओ मा होनो बेखौ मायबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावनानैब्लाबो जों जिउ खौ खुंलांनांगोन बेनि थाखायनो जोङो ओ गासैबो ओ खामानि मावनांगौ एबा ओ ओरैनो थालाबायनाङा आरोना आथिखालाव ओरैनो थालाला थालाबायनाङा दानि जुगाव रांनि जोबोर आंखाल। एबा रांखौ जानला मोनाला मोनलाया रां नङाबा जोङो मुवा बेसादखौ बायनानै मोनजाया एबा ओ मोननो थांला आरोना। गासै मुवाखौनो जोङो रांजों बायजोबनांगौ एबा रां रां रांखौ बाहायोब्लासो फैसा ओम जोङो मुवा मोननो थाङो। दा ओ मोनसे बेनिनो जोङो मायबा मोनसे आबाद मावोब्लाबो जोङो इयाव आबादाव जोङो गिबियावनो फैसा नांग्रोगौ। फैसाखौ जोङो सोग्रोनांगोन बे फैसाखौ सोग्रो बासो जोङो आबादखौबो मोजाङै मोननो हागोन एबा आबाद मावनोबो मानसि मोनगोन बेफोरबायदिनो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो ओम बिदिनो ओ जायो आरोना जिउ खुंनाया। ओ बिदिनो जोङो मोजां जिउ खुंलांनो होनोब्ला जोङो ओ मोजां साख'रिफोरखौ लानाया मोजां आरो ना जों आबादफोराव मालाबा समाव मोजांबो जायो मालाबा समाव गाज्रिबो जायो। ओ आरो मालाबा समाव ओ जोङो बिजनेस लाइनाव होनो थाङोब्ला ओ मालाबा समाव बिजनेसफोरावबो ओ मावोब्ला आरोना मावनानै जुदि जिउ खुंनो जोंनि जिउखौ खुंलांनो सानोबा बिबो मोजां खिन्थु मानसिया थैज' आरो खैज्य' होननाय मोनसे दोङो बेखौ थानांगोन आरोना बे थायोब्ला जोंनिया जिउ खुंनाया जोबोर सहस जायो आरोना जेरै बेयाव मालाबा समाव मुलाम्फा जायो आरो मालाबा समाव खहा जायो आरो ना गावनि आखाइनिफ्रायसो थाङो बेफोरबायदियाव जोंहा जिउ बुंंनाया एसे उसुबिदा फैयो बिनिखायनो जोङो मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो थाखाय मोजाङै फरायनांगोन मोजाङै फरायना मोजां जोङो गियान लानांगोन बिनि उनाव जोङो मोजाङै मास्टार एबा जायखिजाया सरकारि साख्रि खौ मोनोब्ला एसे साबसिन हामसिन जायो आरोना जिउ खुंनाय राहाया ओ बिदिब्लानो नोंथां औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माबोरै जोङो बिनिख्रुइबो आरो मा राहा दंबयो जोङो जिउ खुंनायाव बिदि एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा बिथाङानो एसे फोरमायलांखाबाय जेरै जिउ खुंनो बा न'खर सामलायनो थाखाय जोंनो सासे हौवा आरो हिनजावनि गोनांथि दङ बिसोरनो जेरै गथ' गथायखौ सामलायनो थाखाय बिसोरो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानियाव आ आखाइ होथारनांगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला बे गथ'फोरखौ फेदेरनो थाखाय बिमा बिफाया गोनांथारसिन मानो होनना बुङोब्ला सासे गथ'नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय फरायनाय गासैबो बिबानानो बिमा बा बिफानाव थायो आरोना नोंथां औ औ औ बे बिबानखौ बिसोरो जाफुंहोनो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानियाव आखाइ होनांगोन बा हाजिरा खामला मावना औ औ नंगौ हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो बे गथ'नि नांगौ जानायखौ सुफुंनो हानांगोन आरोना नोंथां आथिखालावथ' गोबां राहा ओंखारबाय जेरै खाथि खालाफोराव बायदिसिना कम्पानि बायदिसिना गिदिर गिदिर दारिमिन बा ओ बिदिनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानिफोराव बिसोरो मुखुब जानानै थानांगोन बे न'खर सालायनो बा गथ'खौ दैदेनलांनो थाखाय बे बिफानि गोनांथार बे बिफाया बे गथ'नि इयुननि थाखाय बिसोरो बे बिबानखौ लाथारनांगोन आरो।
लानांगोन एबा साननांगोन आरो ना
ओ बिदिनो ओ गोबाङाबोथ' साख्रि मोनजोबा नङा होमबा? ओ खायसे साख्रि मोनो आरो खायसेया बिदिनो हाजिरा खामला मावनानै गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय सानफ्रोमबो गावनि देहाखौ नायालासिनो बिसोरो सानदुं अखा गासैबो समावनो खामानिखौ होसोनांगौ जायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला खानसे सानसे ओ खामानि मावाब्ला बिसोरो रसा नांनानै थानांगौ होननानैबो बुंजायो। आथिखालनि मुगाया ओ रां रुफाजोंसो सोलियो मानो होनना बुङोब्ला माबा मोनसे मुवा बेसाद बायनो थाङोबा गिबियावनो जोंनो रां नांगोन बे रांखौबोथ' जों ओरैनो मोनलाबाया बिसोरो खस्थ' खालामनानै बा सोरजो सोरनिबा न'खराव हाजिरा खामला मावनानै बिदिनो जिउखौ खुंलांनो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहा लानाया गोनांथार, आरो गामि ओनसोलफोराव ओ बांसिनखौनो नुयो जे आबाद मावनानै जिउ खुंनाय नु-नुनो मोनो आरो। नाथाय ओ आबाद मावनायखौबो गासिखौबो नुनो मोनजोबा। मानो होनना बुङोब्ला खायसेनि न'खरावसो हा हु दोङो नाथाय खायसेनि न'खराव गैया। दंब्लाबो एसे एनै थानाय जायगाल' दङ। ओ बिदिनो आबादखौबो गासैखौबो मावजोबनाय नुवा आरो। जायफोरा आबाद मावो बिसो आबादजोंनो सोलियो नाथाय जायफोरा आबाद मावा बिसोरो ओ बायदिसिना गोजान गोजान कम्पानिफोराव थाहैयो बेफोरखौ नुयो आरो। कम्पानियाव थाहैनानै दानफायाव ओ थामजि रोजा नैजि रोजा बिदि रांखौ न'खराव दैथायहरो, बे रांजों जोंनो बा बे रांजोंनो न'खराव बिमाया गावनि फिसा फिसौनो मा नांगौ मा नाङा बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ बायनानै होयो बिदिनो जिउखौ खुंलांनाय राहाखौ नागिर बुथुमनानै लानांगौ जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ। बिदिनो जोङो ओ जिउखौ खुंलनांगोन ओ माबा मोनसे मोनसे नङा माबा मोनसे राहायैब्लाबो जोङो जिउखौथ' खुंलांखानांगोन मानो होनबा जोंखौ इसोरानो जोंखौ ओ बे मैधेसपुरियाव एबा जोंनि बे माबायाव हेंगार हरदों जाहाथे जोङो ओ प्रिथिबियाव हेंगारहरदों जोंखौ बुहुमाव बिनिखायनो जोङो जिउ मानसिनि जिउ मह हरै मोनबोदों जेला जों जिउखौथ' खुंलांखानांगोन, जोंनि जिउ थासान्दि जों जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोङो उम जोंनि उदैनि उदै थाइसेनि आदारखौ जानो थाखाय एबा आदार मोनजानो थाखाय जोङो ओ जेसेबां हायो एसेबांनो खस्थ' थ खालामनांगोन एबा खस्थ' खालामनानै जोङो जा एसे फैसा मोनो एबा जा मोनसे जा फैसा मोनो बेखौ जोङो ओ जानाय मुवा एबा जोमनाय मुवा बेफोरखौ बायनानै जोङो ओ लानांगोन बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो ओ मोजां मानसि जाग्रोनांगोन एबा ओ जोङो खामानियाव मुखुब जाना थानांगोन आरोना बिदिनो ओ गावनि था थ' एसे हस जायो होनबा मानसि सासेनि थाखाय जोङो जानो थाखाय एसेबां ओ सिन्था गैया आरो ना। जों गावनि ओ गावनि थाखाय सोलिनो थाखाय नाथाय जोङो जेब्ला न'खर संसार जागोन एबा न'खर जागोन जोंहा गावबा गाव अब्ला गथ' गथ ग'थाय एबा न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ नायनो गोनां जायो हौवाासानियानो जा हिनजावसा सानियानोजा ओ नायनो गोनां जायो बैफोर बैफोर समाव ओ बेमार आजार जायो, बेमार आजार जायोब्ला जोङो ओ जोंनो फैसा थाखा नांगौ जायो आरो ना। फैसा फैसाफोरखौथ' ओरैनो जानला मानला मोनला मोनलानाय जिनिस नङा बे ओ जायखौ जोङो खामानि मावगासि बासो मोनगोन खामानि मावाबाथ' फैसाया जेरावनिफ्रायबो बिरनानै फैया एबा ओ जोंनो ओ रावबो ओरैनो हरथ'वा जोङो थार ओह थार हिसाबै मोनगोन जोङो ओ गामि ओनसोलफोराव सोरनिबा माहाजोन न'खरफोराव जोङो थार नागिरहैयोब्ला मोनगोन नाथाय खायफाफोरा मा खालामो बेखौबो होनो थान खालामो माने दुखिया न'खरखौ मा खालामो निस ओ नेवसियो आरो ना जाहाथे बिसोर फैसाखौ लां नानै होनो हागोन ना हाया एबा हरफिननो हागोन ना हाया बेफोरखौ साननानै गोबां गुलाय गुजाय खोथाफोरखौ साननानै मा खालामो ओ फैसाखौ हरनायखौ एसे ओह थान खालामो आरो ना हरनो बायो। बिदिनो ओ हरब्लाबो एसे औ हरबाबो
नोंथां
हरगोन औ औ नोंथां ओह बिदिनो औ नंगौ नोंथां, जोंनिया समा जाबोबाय। औ बिदिनो आसा खालामो नों थांदो लोगो मोनफिनगोन। बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? औ।